हेल'
औ हेल'
अ खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ बिदिब्ला गिबियावनो गोजोन बेलासिनो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ। ओ दा आं नोंथांनियाव फंनैसो सोंथि सोंगोन। नोंथाङा बिनि फिननायखौ फारियै होलांबानो जाबाय।
औ।
ओ ओ दा नोंथाङा बबे मोनसे बोथोरखौ मोजां मोनो एबा ओ गोलोम बोथोर गोजां बोथोर बे मोननैनि गेजेराव बबे मोनसे बोथोरखौ मोजां मोनो नोंथाङा?
आं बोथोरखौ गोजां बोथोरखौ बांसिन मोजां मोननाय जायो।
अ बे गोजां बोथोराव नोंथांनि मा मा मुलाम्फा जायो जिथु नोंथाङादि मोजां मोनो बे गोजां बोथोरखौ?
गोजां बोथोराव जोङो माने अबावबाफोर बेरायनो थांब्लाथाय माने मोजां जायो जोंहा माने दुंहाव थासारि गैया जायो। बेनि थाखायनो माने जों गान फब जोमफब गोसोबायदि ड्रेस फोरखौ बासिनानै गाननो हायो। यो गोसो बायदि बिदिनो बेरायनो हैनाय बेफोरदि गोजान गोजान जायगा नायहैनाय बेफोराव गोजां बोथोराव साबसिन जायो आरो बिदिनो गोजां बोथोराव गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोनो जेरै बैग्रिफोरखौ मोनजानाय जायो गोजां बोथोराव आरो बिदिनो बायदिसिना गोजां बोथोर समाव जोङो फिथा सौराइ बायदिसिना जानो मोनो। जानाय जायो जों गोजां बोथोराव। मागो बेफोरदि बोथोराव फैयो नालाय बेराफारसेथिं गोजां बोथोराव उफ्रा खेथिबो मावनाय जायो बेफोराव माने उफ्रा खेथिफोर मावनायाव अखा बांखा गैयैखाय जों माने जोबोर मोजां मोनो आरो मावनोबो फोथारफोर थांनायावबो बेफोरनि थाखाय आं गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो।
जोबोद मोजां ओ नोंथांनि बुंनायाबो ओ बेनिफ्राय दाथ' गोजां बोथोरनि बागै आंनो एसेब्लाबो खोन्थाहरबाय। ओ आं मिथि बेखौ आंबो मिथिनानै मोनबाय नोंथांनिफ्राय ओ दा ओ बे गोलोम बोथोर समाव नोंथांनि मा माने उसुबिदा जायो माने? बेखौ खोन औ खोन्थाहरनो नागोन ना एसे गुसुङैब्लाबो?
औ गोलोम बोथोरावथ' गोबां असुबिदा जायो माने जों अबावबा मोनसे थांनोब्ला जेरावखि जायगा थाङा स्कुल कलेज बा अबेबा बेरायनो थांनाय बा अबेबा मिथिं दाउ थिं थांनाय माने गोबाङावनो अखाफोर हाना होनानै माने जोंखौ माने थांनाय खौ केनसेल खालामना होनाय जायो आरो खस थ जायो अखाफोर हानायाव थांब्ला। थाइ बेराफारसेथिं आरो दुंहाव थासारिया जोबोरै बारायो गरम जायो गरम जोंनो जोङो सुख गैया बुख गो जायो आरो हर फोराव उन्दुबाबो माने लाइनफोर फेनफोर गैयाबानो जों उन्दुनो हाया थासारियाव सफैयो बिदिनो गरम बोथोराव जोबोर प्रब्लेमखौ नुनो मोनो आरो
गासिबो बुंनाया नोंथांनिया सैथो गोजा माने नंगौ। माने ओ बहाबा थांनानै न'आव फैब्लाबो जों जेनेबा फेनसिंफोराव थानो सानबाबो बे समाव कारेन्ट गैयाबा जोंहा उसुबिदा जायो नङा ओमबा?
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो ओ गोलोम बोथोर नालाय बिदिनो अखानि सिजेन जायो जोंनियाव नङा होमबा? बे अखानि सिजोनावबो बे स समाव बहाबा थांनो ओंखारोब्ला अखा हाब्रबना होयो । बिनि थाखाय जों थांनो हाया जा होयो औ आरो हरफोरावबो जों उन्दुयोब्ला ओ माने उन्दुनाय समाव जुदि कारेन्ट थाङोब्ला जों गोसोबायदि उन्दुनो मोना माने मेगन मोदै जाना जानांगौ जायो। बे गरमनि थाखायनो नङा होमबा?
औ
ओ बेनि थाखायनो जोंनि थाखाय ने बे स समा माने इसे ओ जोंनि सुखनि थाखाय सुखनि थाखाय माने इसे ओ आलादा आरो नङा ओमबा?
औ
औ ओमफ्राय गोजां बोथोर बुङोब्लाथ' नों जिखिनि बुंदों बेफोर गासिबो थार गोजा। नंगौ बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो गासिबो ओ थारगोजा जोंहा गोजां बोथोराव मानो होमबा साबसिन जायो बहाबा थांनाय बहाबा बेरायनाय ओ जानायनिफ्राय लानानै निफ्राय लानानै जों माने गोसोबायदि ओ बेलासे बेला बेलासिफोरावबो बेलासि समफोरावबो जोङो ज' न'खरनि नखर न'खरनि जानानै जेनेबा जों अर बायदिसिनाबो सायनो हायो नङा ओमबा?
औ
औ। दिसिनाबो सायनो हायो लोगोसे
औ दैज्लां बोथोरावबो मोजां मोज जांआ बोथोरा माने गोजां बोथोराव गोबां बायसिना थाय खान्थाल बिदिनो आनारस बायदिसिना मोनजायो। लोगोसे गोजां बोथोरावबो बिदिनो गायनाय फुनाय जायो बेफोरनि थाखाय मोजां आरो अक खाफोर सिजानोबो सम सम माने फुरथि मोनो आरो रंजानाय मोनो। माने ओरैनो थाबाथाय माइफोर गायब्लाथाय माने दैज्लांखौबो जों नेवसिनो हाया
औ।
मोननैथिंबो बिथिङाव मोजां औ फोथाराव ओंखारनांगौ। जायो मोननैथिंबो बिथिंआव नायबाय मोजां बेबिनो बांसिन माने गोजां बोथोरखौ मोजां मोननाय जायो आरो
औ आंबो फ्रायनो माने नोंथांनिफ्राय खोनानानै आंबो माने गोजां बोथोरखौ आंबो बेस्ट साननानै लायो माने गोजां बोथोरखौनो आंबो साबसिन मोननानै लायो माने जोंहा माने उसुबिदा जाया जेरावबो माने अखा हानायफोराबो एसे खम जायो नङा होमबा
औ
प्रायनो गानफब जोमफब थानो हायो बेरायनो हायो आरो जोंनो नांगौबायायदि जेनेबा उन्दुनाय टाइम जों जेराव दाइन घन्टा उन्दुनां- गौ मानसिया बेखिनिखौबो जों माने आरामसे उन्दुलांनो हायो
औ
आरो बिदिनो जानाय लोंनायफोरखौबो जों ओ गुदुं गुदुं बे समाव जानोबो मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रि बेनि थाखाय आंबो गोजां बोथोरखौनो बेस्ट साननानै लायो आरो
औ गरम बोथोराव जों जानाय लोंनाया बुहुद खम जायो गरमजोंनो जानो हाया आरो जों नोजोर होना नायोब्ला गरम बोथोराव बेमार आजारफोरा बांसिन जायो ओ बोरायफोरा बांसिनानो हाइ बेफोरदि जानाय बाहाय फेजार जानानैनो गरमजोंनो थैलायनाय बेफोरबायदि थासारिखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो बेमार फोरा दसे दसेनो साबदेरो गरम बोथोराव बारहावाया माने दुंहाव थासारिजोंनो माने बारहावायाबो जि जायो आरो अखाफोर सिजाबो लोम- जायो बिदिनो बारहावाया एसे गाज्रि जायो गरम बोथोराव
आ आदसा गोजोननाय मोनबाय ओ आंनो फंनैसो आरो बोथोरनि बागै बुंहरनो हागोन ना ओ जेराव जों ओ माबे बोथोराव माने मा मेगंखौ मोननाय जायो ओरैनो गुसुङै मोननैसो मैगं थाइगंनि मुंखौ बुंहरनो हागोन ना?
औ औ। बोथोरखौथ जों फारियै नायनो थांब्ला बोथोर खौ जों बरफोरा मोन दं आव राननाय जायो। जेरै उदां बोथोर। आरो गोलोम बोथोर दैज्लां बोथ- थोर दुफां बोथोर मेसें बोथोर आरो गोजां बोथोर मोनद बोथोराव राननाय जायो। बिदिनो जोङो बि दुफां बोथोराव। जोंहा लाइ लाफा। बिदिनो बाय बायदिसिना माने गोथां गो थां मैगंखौ मोननाय जायो आरो। दुफां बोथोराव लाइ लाफा बिदिनो बेसर मुला बेफोरखौ मोननो हायो। आरो आलुफोरखौबो गायनाय जायो, बांसिनानो बे दुफां बोथोराव। बेनिनो थांखांनानै जों दैज्लांआवथ माइखौ गायनाय जाखायो बेखौ गासिबो मि थियो बिनिनो आरो मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव जोंहा उफ्राखेब मावो जेरै म टरफोरखौ मावनाय जायो आरो। मथर आबाद बेसरफोरखौ जों मावो आरो उफ्रा खेथि माने गासिखौबो मावनाय जायो आरो थेमसि बेफोरदिखौ।
औ औ। खोब गोजोनथाव बेखिनिखौ मिथिनानै आंबो। नोंथाङा माबाफोर सोंगौमोन नामा आंनियाव?
औ नोंथाङा अबेनि?
अ।
नोंथांनि बागै एसे फोरमायो। औ
औ औ। ओ आंनि सिनायथिया जाबाय आङो बाक्सानि। ओ बाक्सा सुबन काटा बाक्सा सुबन काटानि जेराव मुसलपुर मुसलपुर होनबा मिथियो एसे मुसलपुरनि एसे गोजानाव जायो आरो
औ
औ बाक्सानि आङो सुबनकाटानि आंथ ओरैनो ओ मुङाथ' आंना मिसन ब्रह्म होनना बुङो। औ दा आं बिदिनो माने फरायनाय गैथला आंनिया आं फरायनायखौ गारथबाय आं दा माने जब मावबाय थायो आरो दा आं
औ
नोंथाङाबो नोंथांनि सिनायथिखौ फोरमायनो हागोन ना एसे?
औ आंनि मुङा हिरामनि मुसाहारि
औ
आंबो बाक्सानिनो बाक्सा सालबारिनि नोंथाङा खोनानों जानांगौ जोंनि सालबारिखौ मानास नांजाबनाय जोंना आंनाबो फरायनाया देग्लाय माने जोबनानै थांबाय थांनाय बोसोराव। आं दा माने बिए खौ कमप्लिट खालामनानै दा ओरैनो दं रो दंथ'यो आरो माने ओरैनो माने डाक्टरनाव रिसेपसन महरै थाथ'यो दा
लानाय खामानियाबो खोब मोजां बाख्नायथाव अ नों थांजों रायज्लायनानै गो बां खोथा रायज्लायनानै गोबां मिथिनाबो मोनबाय बेखायनो आं नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो। दा आं बेखौनो बुंनो सान्दों दा जोंनि बे रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सान्दों आरो आं।
औ गोजोन्थों।
दे
एसेनोसै।